औ खोनादों खोनादों मा खालामगासिन नोंथां
नै नोंथां ओरैनो दंथ'यो नै औ
ओ फुंबिलिनि जाखांबाय नामा?
जाथ'आखै नोंथां। जाखै
बे आंबो जाथ'वाखै बिदिनो ओरैनो सिरियास दंगासिनो औ हबा होमबा दा जों एसे सावरायलायनोसै ओ बर'नि जेरै न'खरफोर बा बर'नि न'खरफोर ब्रा माब्रि ओ जिउ खुङो। मा मा राहाजों आरो बिदिनो बायदिसिना बर'फोरनि न'खरनि सायाव एसे सावरायलायनोसै आरो ना औ औ दे होमबा नोंथाङानो एसे ओ बुंना होग्रोदो बर'नि नखर
न' बरनि न'खरफोरनानैथां ओ जोंनि बर' न'खरफोराव जों नायनानै नुनो मोनो आरो माने जोबोद गोदो फबनाय जेनेबा ओमफाय जोंहा जुदि न' न' जेनेबा थाखा फैसानि बाथ्रा जों बुङोबा। ओ ओ माइ गायनायजों जोंहा फैनो मोनो फैयो आरो माइ आबाद मावनानै। बेखौ माइ फाननानै जों मोनो आरो ओरै जा गयफोर गायनानै लायो मानसिफ्रा बेजोंबो जों एसे फैसा फैयो। बेसरनि समाव बेसर आबाद। खालामो सबाइनि समाय सबाइ आबाद खालामो। सोरबाया ना हमनानै ना फानो। औ आरो जोंना जों बर'फोरनि थासारि होनना बुंङोबाथाय जोंना लोंला जालाजोंनो बांसिन दिन थांनाय जायो आरो गामि ओनसोलावहाय।
औ औ नंगौ औ।
बेफोरबायदिनो लोंनायावनो बांसिन गोबावफबबाय। आरो माखासेया सोरबा ओ जायफोरा आ बाद मावा बेफोरो जौ सावनानै फानो जौ जौ फाननायजोंबो एसे न'खर सालायनो थाखाय फिसा फिसौफोर खौ फोरोंङो। बेजोंबो आरो बोरमा फियो दाउ फिसियो सोरबाया दा गोदान जेनेबा दा जेनेबा बयलारबो दानो दा आथिखालावहाय हिन्जाव होवा बिनिफ्रायबो एसे रांखा मोनो जेनेबा दा नोंथांमोनसिजों मारै मारै नोंथांङा एसे फोरमायलाय
औ बिनो बर' न'खर होनोबाथ' जोंङो आबादनि सायावनो सोनारनायखौ नुयो जों बांसिन गामि गामियारिफोर ओम न'खरफोरखौ ओ थिग बेबायदिनो जोंङो आबाद आबादखौनो मावो बांसिन माने बा रांनि फुंखा होनोब्ला जोंङो आबादखौनो होननांगोन आरो आरो जों बर' न'खरफोराव औ माने गावसोर जानायजों लोगोसे बिसोरो बेखौ माने गोबां गायनानै फाननानै बे आबादनि फ्राय माइ आबादफोरनिफ्राय रां एसे एनै खामायो ओमफ्राय लोगोसे आ जोंङो बोथोरनि समाव बोथोरजों गोरोबनानै बायदिसिना ओ मैगं थाइगं गं गायनानै फाननानै जोंङो न'खर खौ सालायो लोगो ओ लोगोसे आरो जोंङो न' न'आवनो बायदिसिना जिब जुनार जेरै दाउ अमा ओ हांसो ओ बोरमा ओ मोसौ बैफोर खौबो फिसिनानै जोंङो फाननानै ओ रां आरजि ओ बुथुमनानै जोंङो न'खरखौ सालायलांङो ओ औ लोगोसे आरो ओ माखासे न'खरफोरखौ जों नुनो मोनो ओ हाजिरा खामला मावनानैबो माने जोबोद खस्थ'यै खुङो जिउ खाङो आरो
औ नोंथां
बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो ओ जौ खौ जौ मावनानै जौ फाननानैबो जोङो माखासे न'खरफोरखौ सालायनाय आरो गथ' गथायाइफोरखौ ओ सोलोंथाइ होनायखौ जोङो नुनो मोनो माने ओ दाबो जोंनि बर' समाजाव बा बर' न'खरफोरा रांखान्थिनि बेलायाव जोबोद लोरबां ओ माने औ बांद्राय ओ आलादा माने मोजां एसे गोजौ थाखोनि ओ फालांगि बायदिफोराव माने मोनहस'वाखै खै बा बैफोरखौ मावनो ओ रोङा माने दासिम
नंगौ नोंथां नों नों बुंनाय बायदि जेनेबा दा नों बुंबाय माने हाजिरा थाजिरा मावनाय नङा होमबा नोंथां ओ बे जोंनि जायगायाव दासिमबो सोलियो जेरैहाय जाय गामियाव हाजिरा मोनाबा जोङो नागालेण्डनो साउथ इण्डियाफ्राव थांनानै लेबार सो मावहैनाय
नंगौ नंगौ
खेथि मावहैनाय सोरबा रेस्टुरेन्टफोराव मावहैनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो खामानियाथ' जोंनि ओनसो ओनसोलावहाय जेनेबा गामि ओनसोलाव बारा‌ थाबाय थाखाया नालाय थां नंङा होनबा औ बिदिनो औ औ बोथोरावल' जों मोनो जेनेबा गायनाय फुनाय टाइमावहाय ओमफ्राय माइ मारा होनाय बेफोराव जों मोननो हायो आरो आरो दा गोदान गोदान फैनाय होनबा नोंथां जोंहा बे मैखुन बानायनायबो जोंहा फैनो बाय मैखुनजोंबो बानायनानै फाननो हायो
नोंगौ औ नोंगौ
आरो सोरबा सोरबा बाया बायैफोरा जेनेबा औवाजों बायदिसिना सेन जेख-जेखाइ बेफोर बायदिबो हेबनानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो खबाइ नै दा दैज्लां फैलायबाय बेफोर माने बिराद गोनां फोथार जालायबाय सेन सानाय ना गुरनाय बेफोरनि थाखाय बेफोरखौबो माने सोरबा सोरबा खेबनानै गामियावनो आखाइनि बिद्दा गोनांफोरा फाननायखौ जों नुनो मोन मोनो आरो बिजोंबो जे गरफा गरनै रां फैयो बे जों नुनो मोनो आरो दैमाफोराव ना सारनानै फाननाय बेथ' दैज्लां बोथोरावहाय जेरावबोखा ना होमबा नोंथां
नंगौ थारैनो नंगौ
आरो मेवा हाजोफोरनिफ्राय मेवा लायनानै फानफैनाय
औ बेबो दङ औ जोंनाव
बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेनो नोंथांमोनथिं मारै मारै?
औ बिदि नो ओ बे नोंथां बुंनाय बायदि नो माखासे ओ बिदिनो ओ ओ औवा गोनां फ्रा न'आव अवा थानायफोरा न'आवनो थानानै संग्राय सानद्रि ओ बायदिसिना ओ आ औवा जों जायखौ ओ औवाजों बानायनाय आइजेंफोरखौ बाहायो बैफोरखौ बानायनानै ओ फानो आरो फाननानै बेजोंनो ओ बिसोरो ओ माने जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ माने लायो बायनानै ओमफ्राय माखासेफ्रा आरो हा ग्राफोराव बा हाग्रा दैमाफोराव ना ओ बायदिसिना साम' नायगिरबायनानै आरो लोगोसे हाग्राफ्राव बायदिसिना ओ मैगं थाइगंफोरखौ नायगिरना लायनानै हाथाय बाजाराव फानो ओ बेजोंबो जोङो ओ माने गरफा गनै रांखौ मोननानै जोङो माने ओ एसे सुंस'यो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथां। दा नों हाग्रा बग्रायाव होनबा आं आरो मोनसे गोसोखांबाय नोंथां जोंनिया मै हुरबो खालामनानै जायो बर'फोरा। बे मोनसे औ जेरै सेसा, मोफौ, बायदिसिना जाहा मालाय जों बेफोरखौबो मैहुर खालामनानै जायो आरो बर' फोरा। आरो सोरबा सियाल फोरखौबो जेनेबा सियाल बेदरफोरखौबो मोनोबा जोङो लाबोनानै माने हाग्रानि बेसाद नालाय नोंथां जायफोरा गैयैफोरा बेखौ फाननानै बो माने रां खामायो आरो बेफोरसो माने सब समाय नङा मालाबा समावहाय मोनफ्लांबाथाय। नङा होमबा नोंथां? औ एन्जर औ एन्जर जावनानै बेफोरजोंबो मे ल्ला माने रां खामायनो हायो आरो
औ एम्बु एम्बौ मोननायनि बोथोराव आरो एम्बौ औ औ।
माने फुरा माने मिथिंगाजों माने मिलायो आरो जोंना नङा होमबा नोंथां? औ औ औ औ नोंथां औ औ। जोंना माने बेफोरबायदि बायहेरानि बायदि बारा नङा। हा जोंनिया जि सारानाव जोंनि मिथिंगायावनो माने जोंनि सोरगिदिंआवनो जों मोनजोबो आरो जा जों सोलिनो हानायखो। औ बेजोंनो औ जेब्लाना मानसि औ ना बाङो होमबासो जों बाहेरायाव थांनानै खामानि मावनांगौ बा माबा मोनसे जायो आरो खिन्थु जोंनो जथेस्थ' जों जालांबाय थानोबा जोंनि एथबां माने बायहायाव थांलायनांगौनि गोनांथि गैया आं सानो। नङा होमबा नोंथां? जोंनि जोंनि बे सोरगिदिंयावनो जों मोनजोबखायो माने। मा नांगौ मा नाङा जानाय लोंनाय जोंनाव फैजोबखायो जथेस्थ' माने सोलिनो थाखाय जोनावहाय हायो आरो एसे एनै रां नांदेरगौवबा जौ सावो बहाय नों दहाय बुंनाय बायदि जौव सावबाय आरो जोंहा नै दा न'फोरावहाय गय फुलि बानायबाय फानो र'बार नि दाय टाइम रबारनि फुलि खालामबाय बेखौ फाननो हायो जायगायावनो थानानै माने मोनजोबो आरो जोङो माने
नंगौ नंगौ औ औ बेबायदिनो औ जोंनि ओ माने जोंनि न'खरफ्रा बा बर' बर'नि न'खरफ्रा माने ओ जानायनि मैगं थाइगं आदार गावनो माने जायगायावनो ओ खायसेफोरखौ जोङो फोनानै लायो गायनानै लायो आरो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानैनो बांसिन जायो आरोना बायनानै जोङो माने मैगं थाइगं बांद्राय बायना जानायखो जों नुनो मोना
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
बेबायदिनो जोङो औ जुदि जोङो रांखान्थि ओ रांखान्थिनिफ्राय एसे उदां जानोब्ला बा जोङो रांखान्थि खौ जोंनि बर' समाजनि रांखान्थिखौ जौगाहोनो अब्ला जोंङो माखासे बे बिगियानारि आदबजों आबादफोर मावनांगोन ओ लोगोसे आरो बेबायदिनो जोङो बिगियानारि आदबजों जोङो ओ दाउ अमा ओ बोरमा ओ ना फख्रियाव नाफोर बेफोर बायदिसिनाफोरखौ जोङो बिगियानि बिगियानारि आदबजों सोलोंनानै मोजाङै फिसियोब्ला जोङो ओ गुबुन रायजोआव बा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाङालासिनो जों गावनि न'आवनो मावनानै गोबां रां खामायनानै जों जोंनि न'खरखौ माने ग्रोम ग्रोम खालामनो हागोन आरो
नोंगौ नोंथां बेनो जोंनियावबो दा जेनेबा नों बुंनाय बायदि फैहांबाय जोंनावहाय दा ओइ नाखौहाय ना फावना बानाय बानाय जायगायाव फाननो रोंहांबाय। दा नों बुंनाय बायदि जेनेबा बै साउथ साउथफोरनिफ्राय मान सि लेंहरनानै बिसोरनिफ्राय ट्रेनिं लानानै बिसोर फोरोंलांनाय जायो। बिनिफाय जों फाननो हायो आरो नोंथां बेबायदि आरो माइखौबोथ' जोङो नै दा बारा मानसि गायला। दा टेक्टराइजेसन जाजोबबाय गासिबो टेक्टरजोंनो जोङो गायनाय जायो आरो टेक्टराव होबाय ओरै मालाय गावनो ओरै थाग थाग थाग थाग थाग माने गायलांखानाय जाबाय आरो खोथियाखोल'सो फुनाय फुयो दा बांसिन
नंगौ नंगौ। माने आथिखालाव ओ मानसिनिबो आंखाल जाबाय नालाय ओ गायग्रा मानसि मोननो थानसै आरो जुदि मानसि जों गायोब्ला गोबां सम नांगौ जायो।
नंगौ नोंथां आरो माइ मारा होनायावबोथ' नोंथां दाना जायगायाव खस्थ' गैला दाना थेक्टरजोंनो जाजोबसै मेसिन मोनसे लानानै नङा होनबा? गोदोथ' जों मोसौ खौ मारासो होनांगौमोन
औ औ आरो ओ नोंथां दा दाथ' आरो ओ हानायबो गैला। ओ दाइ ओ डाइरेक्टनो ओ दुब्लियावनो ओ लांबाय लांनानै दुब्लिआवनो हाखाबाय माने मेसिनावनोे हाहो हा-हानायजों लोगोसे माराखौबो ना
हाबाय नंगौ नोथां नंगौ। ओ आदसा नोंथां बिदिब्ला जों दिनै आवनो दोनथ'नोसै
औ दे होमबा दे नोंथां औ। मालाबा सम मोनोब्ला राय रायलायफिनबावनोसै।
जागोन दे नोंथां। जागोन दे नोंथां।